खोनादों ना?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आं दायो जिरना दंथ'यो।
अ अ अब्ला नोंथाङा फ्रियैनो दंब्ला ओ मोनसे आयदानि सायाव नो थां सावरायजागोन ना?
औ औ औ औ औ
औ अ जोंथ' सुबुं माहारि नालाय नोंथां ओ जोङो ओ बर'फ्रा जों ओ गावबा गाव जानाय आदार थाखायो जेरै जोंनि गाहाय आदारानो जा जाबाय ओंखाम
अ औ
जोंङो बर'फ्रा ओंखाम अनगायनि गोनां ओंखामनि गोनांथिया जों सुबुं माहारिनि जिउआव बेसेबां बेसेन गोनां बे बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हा ना?
औ माने आदारा जोंनि जिउआव माने
मोनसे अमृत बायदि माने आदारा न आदार नङाबानो जोंनि जिउआ माने आरो माने जोंनि आदार बे आदार नङाबा माने जोंनि जिउआ माने बियार मान बुज ज
औ
आदारा माने बयबो जिब जुनार एम्फौ एनला ह गासिबो माने आदार नङाबानो थांना थानो हाया आदारखौ मोनो नांबायानो थागौ नांबायानो थागौ माने जोबनो रोङै आरो बेल' आ आदार होननाय बुस्थुआ माने
औ
थांलांबासो जो माने जोबलांगोन आरो ना बे आदार नागिरनाया दा जिबिया सुबुं माहारियाथ आदारनि थाखाय ना दै बेग बिदिनो बायदिसिना नागिरनानै बायदिसिना संनानै जानांगौ जायो नङाबाथ' मानसिया थांना थानो हानाय नङाना
औ
सामफ्रोमबो बिदिनो सानसे साननै जायालासिनो थाया था साननैसो जायालासिनो थाबानो देहायानो लोरबां जालांखायो
बिदिनो बिदिनो दैलिक सानफा एफा सानफा एफा दिनाव बोथिथाम बोथिनै बोथिथाम बोथिनै खायसेथ दिनाव खेबसेफोरल' जायो बिदिनो बिदियाबो थांनानै दं आरो थांनायालाय दा सोरबाफोरा बोथिथाम गाहाम जायो बिदियाबो थांनानै दङ गाव गावबा गावनि गोसो आरो बेसेबां गाव जायो बेसेबां गावनो बेसे ओमफ्राय आदारा जोंनि थाखाय माने बिराद गोनां आरो आदार नङाबानो जों माने जिउआव थाङा बारनो हाया आर' गुबुन गुबुन जिब जुनारफ्राबो माने गांसो हमनानै ला गांसो जाग्रा हमनानै ला गांसो जाग्रा जुनारखौ हमजागोन आरो ना गांसो जाग्रा मासे जुनाराबो दैलिग फुंनिफ्राय फुंनिफ्राय सान ओंखारनाय लोगो लोगो गांसो जायाबानो बेबो आ थाबायथानो हाया होनदो फुंनि सोरांनायनिफ्राय बे मोनाजासिम आदार नागिरनानैनो माने बेना दिनानो थांजोबो आ
औ अ अब्ला आम जों जोंथ जेहेटु अ जोंनि गाहाय आदारा ओंखामा हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?